औ गोजोन बेलासिनि नोंथांसिम आङो खुलुमनाय आरो आंनि अननायखौ जासिहरग्रोबाय।
औ नोंथां आंबो नोंथांखौ बे मोनाबिलि बा बेलासि समनि गोजोन हामलायनायखौ आंबो नोंथांनिसिम गिबि गिबियावनो बावहरग्रोनाय जाबाय नोंथां।
औ आसा खालामो नोंथाङा मोजाङैनो दं होननानै नोंथाङा दासान्दि जेबो बेमार आजार फोर गैयाबा आरो बिदिनो मोजाङै देहाखौ सुबै मोनदों ना मोनाखै नोंथां?
औ नोंथां दासान्दिथ' जोबोद मोजाङैनो दं। नोंथां आंबो सानो जे नोंथांनि देहायाबो दासान्दि जोबोद मोजाङैनो दङ नोंथां। औ आरो दिनैहायथ' बोथोरा जोबोर गरम नङा होमबा नोंथां?
औ औ गरमा बांद्रायदो नोंथां औ।
बेनिखायनो नोंथाङा एसे दैफोर लोंनायाव एसे मेइनटेन खालामबानो जाबाय। मानो होनब्ला जोंनि देहाया जाहाथे दिहाइद्रेसन जाया बेनिखायनो दैफोर खौ मोजां लोंबा जाबाय नोंथां औ।
औ नोंथां औ औ नोंथाङा जे बुंदों आं बेखौ खालाम-खालामगोन आरो नों बाबो आङो फुङाव सिखारनानैनो दै गिलाससे गिलाससे बेखौ आङो
औ औ लोंनांगौ नोंथां औ लोंनांगौ औ मानो होनब्ला जोंनि देहायानो मेन नङा होमबा नोंथां? जेब्ला जोंनि देहाया जुदि बेराम आजार गोलैनाय थायोब्ला नङा मा नोंथां जोबोर खस्थ' जायो स' बेनिखायनो जोङो बे-बेराम आजार जायैनि सिगांनो जोंनि देहाखौ जोङो जोथोन लानाया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां आरो नोंथां।
औ औ औ बे जोंनि थाखाय गोनांथि आरो नोंथां नङा होनबा? औ नोंथां। आदसा नोंथां आंथ' नोंथां नो बै दानि जुगनि सोलों थाइ आरो जेनेबा आगोलनि गोदो गोदायनि जुगनि सोलोंथाइ बेयाव जोङो मा सोलायनाय बा मा ओ फारागथिखौ नुनो मोनखो बेनि फारसे आं नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन माने नोंथां नोंथाङा आंनो समाय होनो हागोनना?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो नोंथाङाथ' जोबोर मोजां आंनियाव आ जा खोथा लादों बे खोथायाथ' जोबोद मोजां नोंथां मानो होनब्ला जोङो बेखौ जोंहा मिथिना लानाय बा मिथिनाया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां। जोंहा सोलोंथाइनि बेलायाव जोंहा मा सोलोंथाइखौ जोंनो मानो नांगौ होनना बुंङोबाथ' बेखौथ' गासै बो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां जोंनो सोलोंथाइआ एसे जोबोरनि थाखाय गोनांथि
औ औ
दा बे खोथाया बेसो जाहैबाय दा जोंहा गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइया माबायदि बा मा सोलायनाय नुदों होनना बुङोब्ला आरो। जोंहा ओ नोंथां ओ गोदोनि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जों- हा मा नुयोमोन जोंहा गोदोनि समावहाय जोंहा मा ओ नांगौ बायदि जोङो सोलोंथाइ लानो हायामोन आरो नोंथां।
औ हायामोन ओ
औ मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो नांगौ बायदि जोंहा फरायसालिफोरबो जोंहा गैयामोन आरो।
औ नोंथां
जायनि थाखाय जोंनि फरायसाफोरा जोंहा मा सोलोंथाइ लानाय एसे गोब्राब जायोमोन।
औ नोंथां।
ओ बेजों लोगोसेनो जोंहा मा जायोमोन नांगौबायदि जोंहा फोरोंगिरिफोर गैयामोन आरो। औ औ औ जायनि थाखाय जोंखौ फोरोंनो थाखाय जा फरायसाफोरखौ फोरोंनो थाखाय थ' जोंहा खासे मोजां खासे मोजां फरायनाय एबा मोजां ओ इडुकेटेड जोंनो फोरोंगिरि नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नांगौ जायो नोंथां।
औ जोंहा गोदोथ' जोंहा बांद्राय जोंहा इदि फरायनाय गैयामोन नालाय स' बिनि थाखायनो जोंहा मा बेफोरबायदि जोङो खासे इडुकेटेड मोजां टिचार मोनामोन आरो।
औ औ औ
औ आ दा बेफोरनि बेलायावबो जोंहा मा गोदोफोर जों मा नुनो मोनोमोन जोंहा बे ओ फरा-फोरोंगिरि खमनिफ्राय लानानै जोंहा ओ फरायसालिफोर खमनिफ्राय लोगोसे जोंहा मा नुयोमोन जोंहा गोदो- नि सोलोंथाइ लानायावबो जोंहा मा खायसे गोब्राबखौ जों नुयोमोन आरो। जोंहा मा गोदो जोंहा ओ दिनैनि समफोर बायदिथ' जोंहा गोदो लिरनो हानाय बा लिरना-लिरनानै जा लानो थाखाय जोंहा मा गोदो जोंहा बहि बा जोंहा मा नटबुकफोर गैयामोन आरो। औ जोङो लिरनो थाखाय औ लेखा बिलाइ जोंहा गैयामोन।
औ औ
दिनैथ' बे लेखा बिलाइ जोंहा गोबां नुसैयो नङा होमा नोंथां? औ आगोल जोंहा गोदोहाय जोंहा मा लिरो मो जोंहा खायसे ओ फोरोंगिरिया फोरोंनायखौ जोङो ओ बेखौ जोङो सोलोंनो थाखाय जोङो मा लिरोमोन मा बाहायोमोन होनना बुङोब्ला जोङो बेवहाय ओ गोदो जोङो फुलि बाहायोमोन।
औ औ औ
औ फुलि बाहायोमोन। औ फुलियाव जोङो लिरनानै जोङो खायसे सोलोंनो गोनां जायोमोन। नंगौना नोंथां? औ ओ जोंहा गोदो जोंहा गोदोनि जा फरायसालियाव जोंहा मा नुयोमोन जोंहा जिरायनानै बा खथायाव जिरायनानै फरायनो थाखाय जोंहा मा गैयामोन ओ फरायनो थाखाय जोंहा ओ डेक्स-बेन्स गैयामोन नंगौना नोंथां? जोङो गोदोहाय जोङो मोनसे दंफां साया बा मोनसे आराम मोजां जायगायाव जोङो जिरायनानै ओ बस्था बा बायदिसिनायाव जिरायनानैसो जों गोदो क्लास खामनायखौ जोङो ओ जों खोनाबोयो आरो नोंथां। औ। नाथाय जों दिनैनि बेलायाव जों नायोब्ला जोंहा गोबां सोलायनाय नुबाय नोंथां। जोंहा दिनै नांगौ बायदि औ जोंहा नांगौ बायदि जोंहा मा नुदों जोङो नांगौ बायदि जोङो फोरोंगिरि नांगौमोन जोङो दिनैहाय बे खाबुखौ लानो हायो जोङो फोरोंगिरि लानो हायो। जों नांगौ बायदि जोंनो फरायसालि नांगौ जोंनो भुम फरायसालि जों लुनानै लानो हायो। नंगौना नोंथां? जोंहा दिनै फरायसालिफोराव जोंहा गोदो जोंहा लिरनो थाखाय मा गैयामोन ब्लेक बर्ड बायदिसिना डिजिटेल रुमफोर गैयामोन दिनै जोंहा आगोल नाथाय दिनै जोंहा बेफोरनि सुबिदाखौ जों मोनो आरो नोंथां
औ मोनो नोंथां औ
औ औ जोंहा दिनै फोरोंगिरिजों लोगोसे जोंहा मा ब्ले-ब्लेक बर्ड जों मोनो नांगौ बायदि जोङो फ-फ-फरायसालि मोनो नांगौ बायदि जोंहा मा खायसे दिजिटेल रुम जोङो खायसे डिजिटेलि जोङो सोलोंनो थाखायबो जों दानिया खाबु लानो हायो नोंथां नोंगौना। औ औ नंगौ ओ आरो जोंहा लोगोसे जोंहा दिनै फरायनाया जोंहा जोबोर दिनै ओ सम फैयै-फैयै जोंहा गोदोनिफ्राय जोंहा फैयै-फैयै जोंहा मा फरायनाय जा फराय सोलायनायखौ जों बेखिखौ नुबोदों आरो औ दा जोङो औ औ दा जोंहा बैखौ आं दिनै फोरमायबाय नोंथांजों फोरमायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों दा ओ बिनि सायावनो नोंथाङा ओ जोंहा गोदोनि सोलोंथाइ बा दिनैनि जा सोलोंथाइ बेनि सायाव नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन ओ माने नोंथाङा दा जे आगोलाव एसे आगोलाव जे खोथा बुंलांबाय बेथ' थारानो ओ आगोलावहाय बिदि ओ मा होनो स्कुल बा बिदि फेसिलिटि जायखौ जोंनो नांथारगौ बेफोरो गैयामोन फरायसालि गैयामोन दा नोंथाङा जे बुंबाय जों बिफां सिङाव बा बिदिनो ओ बि बिदिनो बस्था आरो बायदिसिना बेफोरबायदि औ औ औ बेफोरबायदि औ बिदि जे बस्थाफोरावसो जिरायनानै जोङो फलि बा बिदिनो जायखि खिजाया ओ मोनसे बेसादाव लिरोमोन माने जों पलिआनो पलिखौनो बुंनांसिगोन दा बांसिन ओ बा बेयाव ओ खोमोरग्रा बिदि लबर बायदिसि नाबो गैया माने फिथाइ मोनसे दङ बै फिथाइआ बेखौनो लानानै हुगारोमोन माने बे फिथाइजों
बेखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ औ औ नोंथां औ दा बिदिनो दाना थ' मा जायो दानि सोलोंथाइयाव जोंनोया जेरैबायदि नांगौ ओ लेखा बिलाइ बा बिजाब जायखिजाया जिबायदि नांगौ बेखौ मोनो दा आजिखालि आरो नोंथाङादि बुंलांबाय डिजिटेल जादों होननानै औ नोंथां कम्पिउटार दं ओ जेरै जानबुं दं मबाइल जायखौ जोङो बुङो बेफोराव जोङो दाना ओ मा होनो सोंलुनि फिननायफोरखौबो जोङो नागिरबानो मोनखायो आगोलावथ' बेफोरबायदि नङामोन आगोलावथ' गोबां उ जेंना सोमजियोमोन आरो जेनेबा आगोलनि दिनाव ओ गोदो गोदायनि दिनाव जेनेबा स्कुलफोर दंमोनब्लाबो ओ जेने बा ओ थांनो हानाय बेफोरबायदि जेनेबा दानाथ' गारि मथर गासिबो दं। नङा होमबा नोंथां औ औ औ औ आगोलनि दिनावथ' साइकेलबो गैयामोन नङा होमबा नों थां बेयाव गोबां गोजान गोजान औ औ औ औ नों थां जेनेबा गोजान गोजानाव थाबायनानै स्कुला जेनेबा न'खरनि ओ दस किल'मिटार जि औ औ बा किल'मिटार गोजान बा जि किल'मिटार गोजान बिदियावसो जायोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ खाथि खाला नुनो मोनामोन आरो
औ नोंथां दे गासैबो माने थाबायनानैसो थाङोमोन माने दाथ' बेफोरबायदि नुनो मोनला दानिया ओ गोबाङानो सोरबाफोर न'निफ्रायबो फरायनो गोसोबानो फरायनो हायो अनलाइन नङा होमबा नोंथां औ नोंथां बिदिनो गोबां मानसिफोरानो जेनेबा दाना स्कुल कलेजफोरावबो गोबां फेसिलिटिस जालांबाय बिदिनो जोङो कम्पिउटार मबाइल बायदिसिना बेफोरजोंनो जोङो माने दानिया सोलोंनायखौ नुनो मोनो आरो। नङा होमबा नोंथां औ दा नोंथाङादि बुंलांबाय गोबां बिदिनो फराय फोरोंगिरिफोर टिचार्स फोरोंगिरिफोरा गोबां जालांबाय आगोलावथ' बिदि नुनो मोनामोन आगोलाव माने फोरोंगिरि सासेल' दङ बे फोरोंगिरि सासेयाबो बिदिनो माबायदि फोरोंगिरिया ओ जेनेबा ओ मोनसे स्कुल दं औ फरायसालि दं बे फरायसालि याव आरो सासे जेनेबा फ-फोरोंगिरि दं आरो बे फोरोंगिरिया मा खालामोमोन। जेनेबा बे फरायसाफोरा जेनेबा जि जोन दों बा जिबा बेनि मा बेथना माबायदि जायोमोन बेनि दरमाहाया बिदि जायोमोन जे थाइसे बा थाइनै न'खरनिफ्राय मासाव बिदि लाना फै होननो गोनां जायोमोन आरो माने सोरखारनिफ्रायबो बेफोरबायदि माबा फेसिलिटि स गैयामोन जेनेबा दरमाहा होनाय बेथन होनाय बिदि गैयामोन माने औ औ नोंथां नंगौना नोंथां बे खोथाया औ नोंथां औ।
मोजां मोजां खोथा बुंदों औ
औ औ दा जेनेबा जोंहा नो जेनेबा आं बुंनोसै जेनेबा जोंहानिनो बिफा आरो जोंहानिनो न'खर खर' न'खरनि गोबां मानसिफोर दं जायफोरो
औ
बिदिनो टिचार्समोन फोरोंगिरिमोन आगोलनि बिसोरो माने गोदो गोद बिदिनो बेथनखौ माने बिदिनो खम मोनोमोन माने बिदिनो न'खरनिफ्राय लानानै फैहोनो गोनां जायोमोन माने निजिनिखौ सालायनो थाखाय बिदिनो बेसेबां जायोमोन स्नि रां जिबा रां बिदि लसो जायोमोन माने मासाव औ बेजोंनो सोलिनांगौमोन दा लासै लासैनो सोर कारा बेयाव मानो होनबा गावसोरनि गोनांथि खौ नुबाय नालाय बिदिबो नांगौ फोरोंगिरि नांगौ औ फरायसा नांगौ। औ औ औ दानाथ' जों सोरगिदिं नायबानो प्राइभेट स्कुल प्राइभेट फरायसालि ओमफ्राय सोरखारि फरायसालि गोबां नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ नोंथां औ दा बिदिनो गोबाङानो जालांबाय दानियाथ' फोरोंगिरि जानो थाखायबो एसेबांथ' मा होनो गोरलैबो नङा। फोरोंगिरि जानायाबो एसेबां गोरलै नङा दा औ नोंथां। औ बेखौ आरो फरायनानै रोंनानै सो जानो हायो नालाय नोंथां नङा होमबा नोंथां औ नोंथां।
दाथ' आरो गोबां फोरोंगिरि जानो थाखाय गोबां एगजामफोर होनांगौ जायो नोंथां।
औ औ औ जायो जायो नोंथां दा फरायसाफोराबो आगोल जोङो जिखिनि फरायनानै गियान मोनोमोन बेखौ जेनेबा जोङो आं दा बुंनोसै जेनेबा जोङो जेनेबा जायफोर जों फोरोंनायखौ जोङो जिनै थाखो बा जि थाखोआवसो मोनदोंमोन।
नोंंगौ नोंथां नंगौ।
दानि जिथु फरायसाफोर बिसोरो थाम ब्रै थाखोआवनो मोनो माने बेफोरबायदि औ खम थाखोआवनो मोनो। माने आं बुंनोसै जे जोङो जोंबो जेनेबा ओ खायसे कम्पिउटारनि बागै
औ
जोङो बेखौ देरनानैसो मिथिदों नङा होमब्ला नोंथां दा बेखौ थाम ब्रै क्लासनि थाखोनि फरायसाफोरानो मोनखायो माने दा ओमबा बेयावनो मिथियो जे जोङो बेसेबां आग आवगायदों फरायनायनि सायाव औ सोलायबोनायखौ खौ जों नुदों नोंथां औ नंगौ थारैनो गोबां बिदिनो सोलायनाय नुयो। आदसा नोंथां जोंनियाथ' समाबो सफैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
दाथ' नोंथाङा आंनो गोबां मोजां मोजां खोथा बुंबाय आं थांनि बे खोथाफोरखौ खोनानानैं जोबोर गोजोननाय मोनदों।
औ नोंथां आंबो नोंथांनि औ।
औ नोंथां।
औ आंबो नोंथांनि जा खम समाव ज नोंथाङा जोबोर मोजां मोजां बा बेसेन गोसा खोथाखौ आंनो फोरमायलांबाय दिनै जाय खोथाखौ आं मिथियामोन बे खोथा बे खोथाफोरखौ नोंथाङा आं फारि फारि खोन्थालांबाय जोबोर आंबो जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथांजों रायज्लाय औ औ जों आरोबाव औ औ। जों आरोबाव इयुनाव जों बेफोरबायदिनो मोजां मोजां खायसे खोथाफोर लानानै जों सावरायबावनो मोनगोन बेखौ। आं नोंथांनि सायाव आसा थिनाय थाबाय नोंथां।
औ औ आंनाब मिजिं थनाय थाबाय नोंथां गोजोन्थों नोंथां बिदिब्ला। औ नोंथां दे नोंथां बिदिब्ला।
औ